औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ए मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आं दायो ओरैनो दंथ'यो।
ओ दा आङो नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायाव रायलायनो फैदोंमोन आरो जेनेबा कल खालामदोंमोन आरो नोंथांनाव।
औ।
रायलायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन।
ए दायो नों बुंगोन ना आं बुंग्रोनो जेनेबा।
टपिक टपिकखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ दा बिदिबा जागायजेनोबा जोङो मबाइल। जेनेबा दानि आथिखाल मुगानि मबाइल बाहायनायनि सायाव आरो जेनेबा बेफोरखौहाय जोङो मबाइल नायनानैहाय माबोरैहाय जेनेबा मोजां गाज्रि बेनि गुनखौ मबाइल बाहायनायनिखौ बेखौहाय एसे फोरमायनानै होनो हा नामा नोंथां।
औ औ मबाइल होननानै बुङोबाथ' जोंहा दायो। मबाइलनि जुग जानानै दङ। सिं सिङावथ' इसेबां इन्टारने नि माने इन्टारनेट बाहायनायनि इसेबां माबा गैयामोन। गोनि समावथ' मबाइलजों बारा सोलियामोन ना। दायोथ' मबाइल नङाबानो जाला बयनिबो आख खायाव गं-गंसे मबाइला थाखाजोबो। सिगां समाव जे मबाइलखौ हाय जोङोहाय बाहायबावो एनड्रयड मबाइल बा स्मार्ट फनफोरजों बाहायनायखौ नु नुनो मोननाय जायामोन। मबेल गैयिखायसो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोंना माबा मोनसे खामानि मावनोबो खामानि मावनो थाखायबो बा अनलाइन माबा मोनसे मुवा बेसाद सो दैथायहरनायफ्रावबो बा मानायफ्रावबो जोङोहाय मबाइलखौसो बांसिन इउस खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। आं दायो सिगांगोर मबेल मबेलखौहाय बाहायनानै माबायदि मुलाम्फा जादों बेखौ बुंग्रोनो सानो मबेलखौ बाहायना मुलाम्फा जानाय होनोबा सिगां समावथ' जोङोहाय गोजान गोजानाव न'नि मानसिफोर बा गुबुन मानसिफोर थाहैनायावहाय बेसोरखौ खबर लाहरनो थाखायबा माबा मोनसे खौरां मोननो थाखाय जोङोहाय खोनानो संनो मोनामोन बा मारै दं बेफोरखौ सोंहरनो मोनामोन। मानो होनोबा सिगांनि समावथ' बांसिनानो लाइजामफोरजों फिमा पसावसो खामाव हरनानैसो गोबावजोंसो सप्तासे गाहामजोंसो न' फारसे मोनफैनाय जायोमोन। माबा मोनसे बेसाद खोथा रायलायनोबा न'नि माबा मोनसे खोन्थानो थाखायबो जोङोहाय माने गोबाव सम नेनांगौ जायोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' जोङोहाय बयनिबा आखाइयाव मबाइल थानायनि थाखाय जोङो खनसे फन हरबानो जोङोहाय बेयावनो जोङो गासिबो मोजां गाज्रि रायलायजोबनो हायो सोंहरनो हायो। खबर ला हरनो हायो। मारै दं? बेफोरखौ जों सोंहरनो हायो गोजान गोजानाव थाहैबाबो। आरो जोंहा मबाइलजोंहाय दानियाहाय गोबाङानो। स्कुल फोरनि बा कलेजफोरनि माबा मोनसे क्लास लानाय बा माबा मोन से सोलोंनो थाखायबो जों दाना मबाइलावनो मोननाय जायो। मानो होनोबा जोंहा दाना गोबांनो अनलाइन क्लास लाग्रा बा फोरोंग्राफोर ओंखारबाय। आरो जोंहा हाय मबाइलजोंहाय जोङो दानि जुगावथ' स'सियेल मिडियायावहाय बयखौबो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो। स'सियेल मिडियाव ओं नानै माखासे मानसिफोरखौ दानि जुगावहाय माने इंखाम खालामनाय गाव गावनि नांगौखौ माने सुफुंनो हानाय मुलाम्फाखौ नुनो मोननाय जादों। आरो जोङोहाय गोबां माने नांगौखिनि खौहाय गावनि रोंगौथिखौहाय देखायनानैहाय ससियेल मिडियायाव देखायनानै माने। गाव गावनि गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे होनानैबाबो जोङोहाय। देखायनानै मुलाम्फा मोननायखौ बा गाव गावनि रोंगौथि खौहाय सि स'सियेल मिडियावहाय बयनोबो देखायनायखौ जोङो दायोहाय। बयखौबो माने एसेबाबो सिनायजानाय सोरबा गोजाननि मानसि नुफेरैफोरखौबाबो एसेबाबो सिनाय जानो हानाय बायदि मुलाम्फाखौहाय दानि जुगाव हाय नुनो मोननाय जादों आरो सिगांनि समावथ' बिदि गावजों गाव एसेबां माने सिनायलायनाय बा थांलाय फैलायखौ जोङो नुनो मोननाय जायामोन नाथाय दानि जुगाव जोङोहाय ससिल मिडियानि थाखाय जों माने गोजान गोजान मानसिबाबो सिनायलायो बाबो जोङो दानि जुगावहाय सिनायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जोंहाहाय मबाइलावनो गोबां खामानि मावनो हानायखौ नुनो मोननाय जादों जोङो दायो मबाइलाव जिपे फनपे आरो पेटिएम बेफोरबायदि खेव खुलिनानै जोङो माने गोजान गोजानावहाय अनलाइन बिदिनो फैसा दैथायहरलायलायनाय फै फैसा बिहरनो हानाय बेफोरनि मुलाम्फाखौ मोननो हानाय जादों आरो जोंहा जोंहाहाय गोबां बेयावहाय सहाय मोननायखौबो जोङोहाय नुनो मोननाय जादों आरो नोंथाङा बिनि बागै मबाइलखौ बाहायनानै खहा जानायबा मारैहाय मारै सोलिबोनाय बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दा जोंहा मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' नोंथांनो माखासे गोबां खोथाखौनो फोरमायलांखाबाय दा जेनेबा उम दा आंबो मबाइल बाहायनायनि जेनेबा मबाइलाथ' जोंहा गोदोहाय इदिनो बांद्राय गैयामोन जेनेबा गोबां खमनि दंमोन आरो जेनेबा बिदिनो जोंहा गिबियावहाय मबाइला जोंनिया स्क्रिन टाच मबाइल माने स्मार्टफन गैयामोन आरो बे समावहाय जोङो माने किपेद गोनां मबाइल फिसा फिसाखौनो लानाय जायोमोन जेरावहाय जोङो बेवहाय जोङो माखासे अनलाइन खामानिफोरखौ मावनो हायामोन जेरावहाय जोङो मेथाइ दामनाय बा फन रायलायनाय बेफोरावल' बाहायजानाय जायोमोन आरो बिनि सिगाङावबो थ' आरो जोंहा टेलिफनसो बाहायनाय जायोमोन जेनेबा जोंहा फैसा सोगोरनानैसो जेनेबा नेट माबा खालामनानैसो जोंहा रायलायनांगौ जायोमोन दाबसे होमबा गुबुन दाबसे गासिबो दा बिनि उनाव जोंहा सोलायै सोलायै दा स्मार्ट फनाव फैबाय आरो दा दा स्मार्टफनाबो जोंहा गोबां रोखोमनि ओंखारबाय जेनेबा बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो बिदिनो सामसुं दङ नखिया बेफोरबायदि गोबां माने स्मार्ट फनफोर माने ओंखारबाय आरो दा जोङो बेफोरनिफ्राय जोंहा माने गोबां दा मुलाम्फा माने हेल्पफुल माने जानायखौ जोङो मदद मोननायखौ जोङो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो दा आखाइयाव रां लायालासिनो जेनेबा जोङो मबाइलावहाय लानानै जों गुगोल पे बा फन पे बायदिफोर लानानै जोङो दा थाइसे थाइनै थाखाफोर बाबो जोङो बे अनलाइननि गेजेरजोंनो जों फे माबा रांखौ दैथायहरनो हायो आरो जोङो दा बबेबा गोजान लामाफोराव थांनो थाखाय जोंहा रांखौ आखायाव लानानै थांनो थाखाय जोंहा एसे उसुबिदा जायो माने दा बिदिनो लामा सामा ओ जोंहा गोजान लामा हान्थिनोबो जोंहा एसे गिनांगौ जायो आरो आखायाव रां लानानै थांनो दा बेनि थाखायनो जोंहा दा गुगोल पे पेटिएमफोर जा खुलिनानै लायोबा बेफोरनिफ्रायनो जोंहा माखासे रांफोरखौहाय बिदिनो दखानारि बायदिसिना बिदिनो नांगौ समावहाय जों बाहायनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो आरो जोंहा मबेल फोरनिफ्रायनो जोंहा गोबां बाथ थ्रा जेरै ससियेल मिडियाफोरनिफ्राय जोङो गोजान गोजाननि खौरांफोर जेनेबा निउसफोरनि हेफाजाबजों जेनेबा बबे जायगायाव मा जादों बा सोरबाफोर माबा मोनसे जेनेबा मोजां खामानिफोर मावनो हादों नामा? बिदिनो समाजनि खामानिफोर मावदों नामा बेफोरखौबो जोङो आजिखालि मबाइलनि गेजेरजों बा ओ बेहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हायो आरो। दा आजिखालिथ' दा ससियेल मिडियायाव दा गोबां सुबुंफोरानो ओ सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बांसिन सुबुंफोरानो ससियेल मिडियाजों गोरोबफानानै थायो। जेनेबा बिदिनो फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बेफोरबायदि माखासे ससियेल मिडियाआवहाय जेनेबा एप्सफोरावहाय जोङो गफबनानै थायो आरो। दा जोंहा बेफोरबायदि ओ ससियेल मिडियाआव जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो टाइम फोरबो जोंहा हगारबाय थायोब्ला जोंहा माखासे खहाबो जायो आरो जेरैहाय जोंहा माखासे खामानिफोरखौ मावनो मावजोबालासिनो जोङो मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो दोन्थ'नानै मबाइलखौ नायबाय थायोब्ला जोंहा माखासे बेवहाय मबाइला बोनो हानाय मासे माखासे गोसो नोंनि गोसोखौ बोनो हानाय बेफोरबायदि गुनबो दङ जेरै जोङो खायफा खायफा जेनेबा ससियेल मिडियायावहाय जोङो इयटुबफोरावहाय नुयो। एबा बेफोरबायदिनो गोबां मोजां मोजां भिडिअफोर माने बिसोरो ओ गाव गावनि माबाखौहाय ओ बे लस खालामो आरो माने। थिग दा बेबायदिनो जा ओ माखासे गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा गेम गेलेनानै थानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जेन'बा बिसोरो फरायनायनि टाइम टाइमावहाय बिसोरो गाव गावनि ओ टाइमखौनो बरबाट खालामनानै माने बिसोरो फ्रि फायार पाबजि बेफोरबायदिनो माखासे ओ गेमफोरखौ गेलेनानै बिसोरो माने गाव गावनि फरायनांगौ टाइमखौहाय बेखार खालामहरो आरो दा बेफ बेफोरो जाबाय लस जेन'बा मबाइल नायनानै माबायदिहाय खहा जायो बेफोरखौ आं फोरमायबाय। जेनेबा आरो बिदिनो जोंहा मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंहा अनलाइननि गेजेरजोंहाय मबाइलनि गेजेरजोंनो माबाफोर जेनेबा खौरांफोर जोंहा लानो हायो जिहेथु जोंहा खम समनि गेजेरजोंनो जोंहा खौरांफोरखौ लानो हायो आरो नोंथाङा बुंलांखाबायदि सिगाङाव बेवहाय माने जोहा सिगाङावहाय ओ मबाइल गैयै समावहाय जोंहा माने माबानाय जायोमोन आरो लाइजामफोरनि गे गेजेरजोंनो सोलिनांगौ जायोमोन। जेरावहाय जोङो एसे गोबाव समैनो लायोमोन आरो बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैबाबोथ' जोंहा माने बिदि नो मास मोनसे गाहाम थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जिहेथु बे लाइजाम होफैग्रा जेनेबा पियनफोरा जुदि होफैयाब्ला जोंहा लाइजामफोरखौ न'सिमै थाब मोनफैयामोन आरो। दा बेफोरबायदिनो दा जोंहा गोबां खोथा रायलायनांगौ दंबावोमोन नाथाय दा जोंहाबोथ' समाथ' जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
औ दा जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे
औ दे